हेल'
हेलौ
औ
खादों ना नोंथां
औ खोनाबाय दे
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
दायो ओरैनो दङ दे आङो
अ फ्रियनो ना?
औ औ
अ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि
अ सावरायजागोन दे बिदिब्ला मा आयदानि सायाव सावरायनो?
अ आयदायाथ' जोंना दावबायनायखौनो लाजागोन नामा?
जागोन दे सावरायजायो
उम उम ओमफ्राय नोंथाङालाय दावबायना मोजां मोनो ना मोना?
ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया माने आंनि हबि आरोना आं
औ औ औ औ ओमफ्राय मा मायाव दावबाय दावबायफेरखो नोंथाङा दिनै दासिम?
आं दायो एसेबां बेबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनाय जायाखै। थेवबो आं माने इयुनाव दावबायनो थाखाय माने गोसो दङ आरो आं दायो ओरैनो अरुनााचल, शिलं आरो जोंनि आसामनिनो गाहाय नोगोर गुवाहाटि बेफोराव माने खाथि खाला जायगाफोराव बेरायबाय आरो आरो दिल्लीयाव थांबाय।
औ औ औ
दा नोंथाङा बहा बहा बेरायखो?
आंबो बिदि बांद्राय बेरायनाय जायाखै थेवब्लाबो माने ओ दाबनैसो जायगायाव बेरायफेरबाय आरो जोंनि खाथि खालाफोरावनो बेरायफेरबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो गुवाहाटियाव बेरायबाय ओमफ्राय शिलं
औ
बेनिफ्राय बे ओ भुटान बेफोराव बेरायफेरबाय आरोना। औ बेनिफ्राय जों दाउ औ मा होनदोंमोन?
बिदिबा नोंथाङाबो दावबायनो मोजां मोनो आरो ना?
औ औ मोजां मोनो औ औ
मानो होनोबा दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां माने नलेज मोननो हायोना।
औ औ नंगौ
गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै माने गुबुन गुबुन जायगानि बारहावाफोरखौ जों मिथिनो हायो। बै जायगायाव माबायदि थासारि सोमजिदों बेफोरखौ जों माने गावनि मेगनजों नुबोयो आरो मिथिनो हायो आरो। दावबायनायनि बेलायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां माने गियान आरजिनो हायो आरोना जोङो मोनसे दाबसे जाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनाय लोगो लोगोनो जोङो बै ओ जायगानि जों जेराव जाय जायगायाव दाव दावबायगोन बै जायगानि माने ओ सुबुंफोरनि ओ थांनानै थानायनि ओ ओ मा होनगोन बेखौ थांना थानाया माबायदि थांना थानायनि राहा ओ बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि ओ हा माने गासिबो हारिमु बा बिसोरनि ओ जारिमिन बिथांमोननि गासै गासैनिबो माने गासिबो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जों मिथिनो मोनो आरोना औ बिसोरनि औ बिसोरनि कालचारफोरनि बागै जोङो मिथि नो मोनो बा बिसोर ओ बिसोरबायदि मानसिया बिसोरनि गुबुन बे जों दावबाय गोन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि सान-सानोबा बिसोरनि साननाय फोरा माबायदि बा बिसोरो ओ ओम मा होनगोन बेखौ बिसोर मा बायदि थायो बिसोर माबायदि मानसिफोरखौ ओ सिबियो बेफोरनि माबाखौ जोङो माने मिथिनो हायो आरो ना आरो गोबां गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जों खायसे खायसे जायगायाव माने ओरैबायदि मोजां आ मानसिफोरखौ माने वेलकाम खालामो जेनेबा जों मा बायदि यै रायलायनांगो मानसिजों बेैफोरखौ मान जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरोना खायसे जायगायाव ओरै बायदि मोजां माने मानसिफोरा ओ नोंजों जुदि गोदान मानसि फो थाङोब्ला गावसोरनि जायगायाव ओरैबायदि मोजां रायलायो ओरैबायदि मोजां माने गावसोरनि जायगायाव ओ माने गावसोरनि जायगाखौ देखायो बिदिनो माने औ गोबां माने मोजां मानसि लोगो मोनो आरोना बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो। आ बिसोरनि ओ हारिमुनिफ्राय लानानै गाैबो माने जानाय लोंनाय
ओ गासैबो बिसिनि जारिमिनफोरनि बागै जों मिथिनो हायो आरोना।
बेफोरनि अनगायैबो जोङो माने ओ दावबायनो हायोब्ला गोबां मोजां आरोना जोंनि थाखायनो। जोङो दाथ' ओ गोबां माने नो टेनसन थायो जोंनाव बिराद
औ।
यो एजाइटि थायो बा जोंनि लाइफनि माने खायसे खायसे जेंना बा जोंनि थांनानै थानायाव माने गोबां फिसा फेनला माने जेंनाफोर फैबाय थायो जोंनि साख्रि बाख्रि खौ लानानैनो बा जोंनि न'खरखौ लानानै बा गावनि ओ गावनि हारसिंनि लाइ खौ लानैबो माने गोबां जेंना जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय थायो खिन्थु जोङो
औ।
जोङो फैबाय थायो आरोना जोंनि माबायाव गोसोआव जाय जोंखौ माने ओ बेरामि बायदि खालामनो नागिर बैफोरखौ जों माने दावबाय नायनि गेजेरजों जों गावखौनो माने ़ फ्रि खालामनो हायो आरो ना। जों जुदि दा-दाउ न' सिङावनो थाबाय थायोब्ला बैफोर माने जोंखौ नाख्रेबनो नागिरो आरोना बांसिन।
बांसिन खिन्थु जोङो ओ दावबायोब्ला
माने जों ओ ओरैबायाददि फ्रि फ्रि मोनगोन ना जोंनि गोसोखौ बा जोंनि ओ माने मायाबा मोनसे जोंनि बिबानानो जोंनि सा खर'सानिफ्राय माने खारनाय बायदि मोनगोन आरो ना बिदि औ रेजें मोनगोन आरो ना। दावबायोब्ला बेफोरबायदि स्ट्रेसा खम जायो आरोना बेनिखायनो मानसिफ्रा माने दावबाय दावबाय नांगौ होननानै बुङो आरो ना। बांसिन औ बांसिन मानसियानो बैफोरनि थाखायबो दावबायो आरोना गोबां स्ट्रेसफोरखौ खम ओ खम खालामनो थाखाय लाइफनि स्ट्रेसथ' मानि गोबां थायो दानिया बेफोरखौनो खम खालामनो थाखाय बांसि नानो दावबाय आरो। आ बिनि अनगायै माने गोबां आ मानसिफोर थायो जाय माने गुबुन गुबुन जायगाखौ बा गुबुन गुबुन मानसिफोरजों लोगो ओ माने लोगो हमनानै मोजां नाङो रायजलायनानै मोजां नाङो बिसोरनि बिसोरनि रावखौ सोलोंनानै बिसोरनि हारिमुखौ सोलोंनानै मोजां नाङो। मिथिनानै मोजां नाङो बे फोरबायदि मानसियाबो माने गोबां दावबायो आरो ना। औ। ओ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो माने जोंनि खाथियानो जायो बे अरुणाचला बेयाव दावबायहैनायाव माने आंबो बिसोरनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोन्दों जेरै बिसोरनि ओ लाइफ स्टाइल जेनेबा धोरोम सिबिनाय जानाय लोंनाय औ आरो गाननाय जोमनाय सोलोंथाइ बेफोर जायदिनि बेलायाव माने मिथिनो मोनबोदों आरो ना औ औ सिनि माने धोरोम सिबिनाया बो जोंनिफ्राय आलादा जायो बिसोरो औ धनि पल' होनो बिसोरनि धोरोमखौ माने बिसोरो बेखौनो सिबिनाय जायो आरो आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो बिसोरो बांसिन माने रुनानै जायो आरोना मैगंफोरखौ बिसोरनि ट्रेडिसनेल फुड होननानै बुङोबा जों औवा मेवाइखौ मिथिनाय जायो बेख बेखौनो माने बिसोरो गोबां गोबां आइटेमजों जानाय जायो आरो बेखौ।
औ औ
औवा मेवाइखौ ना बेदरफोरजों रुनानै जायो। आरो बिदिनो लाइफोरावबो बिसोरो नेनानै जायो आरोना माने गोबां टेस्ट थ मोननो हायो बेनिफ्राय
औ औ
औ ओं बिराद मोजां आइटेम आरोना बिसोरनि बियो
उम उम।
आरो बेनि अनगायैबो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो माने बिसिना आलादा जायो। बिसोरो गालि होननाय मोनसे गानग्राखौ गानो आरो नोंसोरो गालि गानो गालि गाले औ गाले होननानै बुङो बिसोरनि गाननायखौ गालि ना गाले? गाले गाले होनो नोंथां। औ औ औ ओ जायखौ बिसोरो जानजि जानजिनिफ्राय गानो आरोना औ औ बेबो माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो।
औ आंबो नुदोंमोन एसेम ओ ससियेल मिडियाआव ओमफ्राय मानसिफोरखौ गान नुदोंमोन आरो उम
आरो बिसोरनि हाबा हाबायाबो माने एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो ना। औ औ आस्सा बेबायदिनो सोलोंथाइनि बेलायावबो बिसोरनि ओनसोलाव गोबां जौगानाय खौनो नुनो मोनदों आरो आरो गोबां माने साख्रि बेफोरबायदि मावनाय मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो आइजोफोराबो माने बेफार फालांगि खालामनानै बा बिजनेसनि बेलायावबो गोबां माने जौगादों आरोना बिसोरनि ओनसोलाव।
औ औ नंगौ।
मिथिंगायारि आबहावायाबोथ बिसोरनिया माने हाजो एरिया नालाय बिसोरनिया बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो
औ।
गुसु जायो बे माबायाव अरुणाचलाव बेखिनिखौनो आं मिथिनो मोनदों। ओ ओरैनोथ एसेबांबो थांनाय--जायाखै जा खिनि थांदों बेयाव बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोन्दों आरो
औ अ जोङो खायसे जायगाफोरनिफ्राय जों अ उ-उम जेनेबा सोलोंनो हायो जोङो दा ओ मिजरामनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन जेनेबा मिजरामावबो माने आंथबो थांफेराखै खिन्थु माने खो-खोनायो आरो ना गोबां मानसि फोरानो जाय बेरायफेरबाय बार दावबायफेरबाय बिथांमोना जोंनो बुंनाय-बुंदों आरोना जे मिज'रामाव ओरैबायदि माने क्लिन जागा ओरैबायददि साफा माने बिथांमोनहा माने ओरैबायददि साफायै लाखियो गावसोरनि जायगाखौ। उम एकदम माने जोंनि बे इण्डियायावनो माने नायगिरनानै मोननाय नङा ना बेबायदि साफा जायगा बिदि होननानै फोरमायदों आरोना जोंनि लोगो ओ जायफोरा थांदों माने। ओ बिदिनो बिसोरनि माने ओ ट्रेफिक सिस्टेम फोरा बिराद मोजां आरोना ओ आं खोनानो मोनदों बा निउसफोरावबो मोनबाय थायो आ बिनि अनगायैबो जोङो ओ मिज ओ बै ओ मोनिपुरनि बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जेनेबा मोनिपुराव आव आ मनिपुराव माने मोनसे मार्केट दङ हा नामखौ आं एसे बावबाय बैयाव माने जों नुनो मोनो जे आ गासैयाव माने आइजोफोरनि माबा आरोना दखान माने बे मोनसे आइजोफोरनिनो मर्के ओ जेराव जों आइजोफोरखौनो नुगोन माने दखान होनायखौ माने बेआवखौ हौवाफोरनि ओ जायगा गैया आरोना माने बे ओ बेखौ खालामनायनि मेेन जाहोनानो जादों। जे ओ जोङो बेखौ नायना नुयोब्ला माने आइजोफोराबो ओ बेबायदि माने आ बिजनेस खालामनो हायोब्ला हायो एबा मार्केटखौ जेनेबा सालायनो हा हायो बे मोनसे माने जों बिदिखौ नुनो हायो आरोना बेनिफ्राय। बेखौ नायोब्लाथाय जोङो जों जोंनि जायगायावबो माने बेबायदि मोनसे माबाख खौ लानो हायो आरोना। जेनेबा जोंनि जायगायावथ' माने बांद्राय बिदि आइजोफोरखौ जों दखान सखान होनाय
मान होनायखौ बांद्राय नुनो मोना एसे खमानो औ।
बेफोरखौ जोंबो बेबायदि खालामनो हायो आरो ना। अ। उम बेनिफ्राय आरो ओ मिज'रामनि नो मोनसे ओ दखाननि बागै आं बुंनो सानगोन मिज'रामाव माने मोनसे आं बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों आरो माने आ मिथियो आरो ना बे मोनसे दखान थायो बिसोरनाव जेराव माने रावबो मानसि थाया आरोना बेयाव। बेयाव खालि आ माल बुस तु' गावसोरनि जाय ओ जायखि जाया माने ट्रेडि-ट्रेडिसनेल बुस्थु दोनगोन आरो ना दोरोङारि जा ग्रायानो जा लों-जाग्रा लोंग्रायानो जा गानग्रा जोमग्रायानो जा बेयाव मोनसे दखानाव दोनगोन आरोना इमफ्राय बे खौ आ बेयाव माने फैसा दोनग्राबो मोनसे ब
मोनसे बक्स जफागोन औ ओमफ्राय बेयाव
आ बेखौ नोङो माने मानसि थाया बेयाव नोङो जि बुस्थुखौ मोजां मोनदों बिनि रेट थाखागोन आरो दाम थाखा गोन आरो ना बेनि दामखौ नोङो नायनानै फैसाखौ होनानै सोना गारबानो जाबाय नों बुस्थुखौ मा खो नांगौ बेखो लांबानो जाबाय बेबायदि मोनसे सिस्टेम दोङो आरोना बे ओ सेमनि सिष्तेमखौ नायोब्ला जों मिथिनो हायो जे बै ओ मिज'रामाव ओरैबादि माने गावसि नि गेजेरावनो फोथायलायनाय दङ जि जोंनि जोंनि मानसिफोरा रावबो बिदि थगायनाय नङा जेनेबा माने बिस-बिसोर फोथायलायो आरोना। गावजों गाव जे ओ दिनै जोङो दखानखौ बिदि दोनबाबो खुलिना दोनबाबो रावबो माने थगायलायनाय नङा होननानै। बा फोथायो आरोना बिनिखायनो बिसोर बेबायदि दखानखौ ओ खालामनो हायो। माने बिसोरनियाव बिदि थगायलायनाय सिस्टेम गैया आरोना।
औ बिराद मोजां मोनो।
औ औ बि-बि र फाना सोलियो थिग बेफोर-बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनो हायो आरोना बिसोरनि आ मानसिफोरनि एबा सो-सुबुंफोरनि माने फोथायलायनाया माबायदि ओ एसेबां स्ट्रं? बेफोरखौ जों माने सोलोंनो हायो आरोना औ।
अ। आरो बेबायदिनो जेरै मेघालयनि बाथ्राखौबो बुंनो हायो।
औ अ।
मेघालयाबो खोनादोंना नोंथां?
अ।
ओ जेनेबा बेयावबो जोङो माखासे मिथिंगायारि माने गोबां माने मिथिंगानि समायना सावगारिखौ नुनो मोनो आरोना? बेयावबो मेघालयआवबो बिस